हेल'।
अ नोंथां खोनाबाय ना?
औ खोनादों।
अ नोंथांनो आं दिनै ए फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों दसे सम ओ जोङो गोदो- गोदायनिफ्रायनो जे ना हमनानै जाबोनाय जाम्फैफ्राव ना हमनानै जाबोयो बेनि सोमोन्दै एसे रालायनो सान्दों नोंथां। नोंथाङा मा होनो?
औ राय्लायजागोन नोंथां।
जोंथ' जोंनाथ' ओ गोदो- गोदायनिफ्रायनो माने गामिफोराव थानानैहाय ओ संसार जाबोनाय। दा माने हाग्रा एरियायाव जोंहा थाग्रामोन नालाय सिगांनि ओंखायनो बेफोरावथ' जोङो जाम्फैफोरखौ नुनो मोनो दैमाफोरखौ नुनो मोनो। ओमफ्रायहायो दैसा नुनो मोनो ओ बेफोरनिफ्रायनो जोङो माने ओ बेफोराव थांबानो जोङो माने नाफोरखौ मोनो आरो दा जोङो बेफोरखौ फोरनिफ्रायहायो जोङो जानाय आदारखौ बुथुमनानै जाग्रा बे बेफोरबायदि सर' जोंनाव दङ आरो माने गावनो नांगौखौ गावनो दिहुननानै जाग्रा आरो ना। बेफोरबायदि दैमायाव थांनानै जोङो ना गुरनायखौ नु नो मोनो ओमफ्राहायो ना गुरनायनि अन गायबो बै जे ओ अन्थाइफोर दैया साफा जुदि जायोबा गोगो जायोबा जोङो बे बेनिफ्रायहाय अन्थाइ बोखारनानै बै जे बालायाव थाग्रा नाया नोंथांमोननि जोंबा मा बुङो जोंनाथिंहाय बालाख'वा होनना बुङो आरो ना। बाला जाग्रा ना दङ जे ओमफ्राय बेफोरखौ मोनो ओमफ्राय अन्थाय बोखारोबा आरो बै ना नाथुर थायोना नाथुर बिमाया बिदिखौ मोननो हायो आरोना ओमफ्रायहायो बिनि सेर सेरावनो जुदि जाम्फैनि सेराव जुदि हाग्राफोर दङबा बेफोराव जोङो जेखाइफोरजों ओ जोङो गुरोबा बेहायबो ना फिसा- फिसा बिदिनो नाथुर ना बेफोरखौहाय मोननो हायो आरो ना ओमफ्रायहाय ओ जों जे जायो मैथाजों नाजों बिदिखौथ' जोङो जायो। बेनिफ्राय लांनानै जोङो बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जाहैयो। आरो बिनि अनगायै जों जाबावोजे ओ बैजे दैयाव थाग्रा खांख्राइजों ओ मैथाजों बिदिबो जायोना। बेफोर खांख्राइखौबो जोङो दैयावनो हमनानै मोनो आरोना। आरो खां क्रायनि अनगायै जोङो साम' बेफोरखौ दैयाव हमनानै जायो। जोङो गुरनानैबो मोनो आरो दैयावहाय सानानै दोनोबा ओ जेफोरखौहाय जोङो सानानै दोनोबा बेवहाय माने नांनानै थायो आरोना बेफोरखौ नुनो मोनो फुं -फुङावहाय जोङो ओ जेरावहाय ना नांगोन बायदि बिदियावहाय थांनानै जोङो बै फासि जेखौ सानानै दोनो बिनिफ्रायहाय जोङो ओ बेखौहाय ओ हरसे सानानै दोनानै अखानायै हाय जोङो बिदि नाखौ नायहैनो थाङो आरो ना होमबा जों मोनथियो जाहैबाय मा होनो ओ नाया नांदोंना नाङाखै बेखौ नायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बैजे ओ जोङो माइ गायोबा माइ गायनाय समावहाय जोङो ओ दै जे दैयाहाय माइनिफ्राय उसिनानै थाङोना? बेफोरबायदि दै ओ गोलैहैनाय दैयावहाय जोङो ख' खा फोरखौ सानानै दोनो आरो ना ओ ख'खाखौथ' जों गाव‌ सोरनो जाय ना सानो गोरों साग्राफोर बिसोरनो माने बानायनानै जोङो ओ सानायखौ नुनो मोनो आरो ना खखाखौ बिनि अनगायैबो जोङो दैमाखौहाय दैखौहाय थे-थेनानै माने एसे थेनानै ओमफ्राय बेयावहाय जोङो ओ गोजौ खालामनानै बेफोरबायदि ख'खा खौहाय सानानै दैखौ बाग्लायहोनायाव दै बाग्लायनायाव सानायखौहाय नुनो मोनो आरोना जोंनिथिं। आरो बिनि अनगायैबो बोरसि जोंहाय बोननायखौ नुयो। ओ‌ जोंनिथिंजायहाय बोरसिजों बोननानैहाय ओ मा होनो जोङो सें ना ओमफ्रायहायो बेफोरबायदिखौहाय मोनो आरोना। ना आमफाय दायो बेलेक ना बेलेग रोखोमनि नाखौहाय जोङो मोननो हायो गुबुन-गुबुन रोखोमनि माने मोनसेल' ना गैया। माने गुबुन-गुबुन रोखोमनि नाखौ मोननो हाया आरो ना फिसा गिदिर। ओरैनो जोङो बोरसिजों बोननोथ' जोङो लाइफांनिफ्रायहायो ओ खानस्रि खौहाय‌ ओ हाननानै लायो माने बै लाइफांजों जि जायो थालिर बे लाइफांनिफ्रायहायो जुदि लाइफांनि बै ओ माबाखौ बोखारोबा ओ बिगुरखौ बोखारोबा‌ जोङो बाहाय खानस्रि फिसा-फिसा मोननो हायो आरोना जोङो बेखौहाय नानो ओ बेयाव जे बोरसियावहाय जोङो सुनानै नानो होनाय जायो आरो। बिदिनो बोनो गुबुन-गुबुन आदब खायदाजोंहाय जोङो ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना। ओ बिदिनो नोंथां मोननिथिंबो ना खौथ' मोनो जानो हागौ। ना मोनोना नोंथां?
औ ओ जोंनि खिजाबो मोनो गोदोहाय बांसिनानो नाखो ओ बांसिन बुरजा-बुरजा मोननायखौ नुनो मोनोमोन दानि जुगाव एसे खम जानायखौ नुनो मोनबोदों। मानो होनोबा जोंङो नाखौ मानो खम। मोनो दानि जुगाव बारा गैलिया होनबाथाय जों मानसिनि थाखायनो जायो नङा होमबा दै एसे था-थाबानो जोंङो ओ माने जेरावहाय फुख्रि बा लंङा जानानै थायो बेखौबो जों बो दैखो मा बा मेसिन बायदिसिना बायदि सिनाजों गारनानै जेनेबा नाखौ हमनाय हमनाय जाबाय नालाय ओंखायनो नायाबो खम जाबाय जेरावहाय जोलैनो ओ दोनलिया जों मानसिफोरनि थाखायनो जायो इफोरबो। मोनो एसे एनैखौथ' मोनो जोंनिखिजाबो ओ । दैमा दंङो जेरावहाय। मानसिफोरा हिनजाव माहारिफोरा बांसिनानो जेखाय जेखायदों। नङा बांसिनानो माबाजों जेरैहाय जेंगायखौ नोंथांङा मिथियोना। औ जेंगायजों बांसिन। बांसिनानो दैमायावहाय ना गुरनायखौ नुनो मोनबोदो आरो नुनो मोनदों। मोनबोदों ओ ओमफाय ओ दैमायाव होनबाथाय। नाथाय ओ जेरावहाय नाथुरानो बांसिन नुनो मोनो जोंनि। खाथियावनो दैमा दोंङो जेरावहाय। अन्थाइखौ बोखाबाथाय ओ नाथुरफोरा बांसिन मोननाय मोनो। आरो ना।
औ।
ओमफ्राय नाथुरा हरनि टाइमावहाय बांसिन। मोनो आरो ना मोननो हायो ओमफ्राय। ओ नाथुर आरो ओ जेरावहाय जोंनिखिजा ओ। ना खांख्राइ खांख्राइबो मोनो एसे। ओमफ्राय बायदिसिना नायाथ थायो जेरावहाय जेखायजों जोंङो गुरनाय। बेखौ नुनो मोनबोदों ओमफ्राय ओम। जा सट होनाय थायो सटजोंनो बांसिनानो दाथ सट होबानो। ना मोनजायो होननानै जेरावहाय जाय जायनि सट दंङ। सटफोरजोंनो माबायो आरो ना नाखौ हमनाय जायो। ओमफ्राय ओ जेंगायजोंबो हमनाय जायो ओमफ्राय आरो जेखाइ थायो जेखाइजोंबो ओमफ्राय दाथ। दैज्लां बोथोर ना एसे एनै फैनाय जाबाय बा अखा बोथोराव। गोबां दैबाना जाबाथाय । बोहैबोनायाव एसे एनै मोनो आरोना। ओमफाय ओ दा दुब्लि फोथारावहाय आलि माबानानै। जेरावहाय नोंथांङा मा होनदोंमोन दानि।
थहा बानायनानै बा ना। हमनाय जायो जेरैहाय जोंङो फुंङावनो थांबासो नाखौ हमनानै लाबोनाय जायो। जेरावहाय नआव लाबोनानै संनाय जायो आरो ना।
औ।
ओमफ्राय ओ । मा होनो साम' होनबाथाय माबायाव दैमायावहायबो बांसिनानो। मोननाय जायो दैमायाव बांसिन मोनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो। जेरावहाय गोथौ फख्रि रखम थायो फख्रियावबो मोननाय जायो। औ। ओमफ्राय नायाथ' जोंनिखिजाय गोदोनि बायदि नंलिया एसे खम। खम जाबाय आरो ना।
औ जोंनिथिंबो खम जाबाय मोननो थांला माने खम। खमायनो माने बिराद हमनाय जासै नालाय। ओमफ्रायहाय जोंनाथिं बेनि अनगायैबो दायो सोलिनाय गोदोनि आदब खायदाखौ दोनथ'नानैबो। जोङो कारेन्टजोंहाय सर्ट होनानै हमनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ
उम बिदि दैमाफोरावहाय बेखौहाय कारन्जोंहाय माने होयोबा। ओ नाया होयो आरो ना माने हारसिंनो ओ बेलथायो आरो ना। दसेल' दसेनि उनाव मोजां जालांफिनो बिदि आरो ना ।
औ ओमफायहाय ओ जोङो ओ समनि आंखाल बा गुरनो। टाइम मोनियावनो जोङो हाथाइनिफ्राय बायनानै जान जानाय जायो आरो ना। ओमफ्राय हाथाइनि होनबाथाय जोङो हाथाइनिखौ बांद्राय। जेरावहाय हासार मुलि होयो इसोरबो देरनो थाखाय जेरैहाय जों जाबाथाय एसेबाबो जोंनि देहानि लस जायो ओंखायनो जोंङो जे देहागौ समनि ओ सम थाबा जोङो ना गुरनानै जानांगो आरोबा गोदो गोदायनि। फ्रायनो जोंनि बर' माहारि बा बर' बिमाफोरा बांसिनानो ना गुरनायखौ जानो नायखौ नुनो मोनबोदो बा आबै आबौ मोना खोन्थायोमोन नङा होमबा।
औ नंगौ आरो बेफोरसे। फानफैयो इयावनो। ना बेखौहाय जे फानफैयो। बे फाननाय फाननायाबो माने बिसोरो माबा खालामनानैहाय मा होनो। ओ मुलि होनानै। ओ होनानै हमनानै लाबोनाय बिदिबो दङ आरोना जुदि जोङो बेखौ जायोबा। जोंनि खर'फ्रा सायो आरो ना माने खर'आव नांहैयो मानो होनबा बिसोरो मेडिसिन होनानै। माने दैयावहाय दैखौहाय एसे। थेनानै बेहाय जे दैया बोहैलांदों। खर'आवहाय बेखौहाय होयो आरोना ओमफ्राय बियो मेडिसिना बोहैलां। फागोन ओमफ्राय जे बेयो नायाथ' मेडिसिन मोनजानानै बोरैबा जाखागोन। बेखौ बिसोरो हमनानैल' माने बाज जाराव फानफैयो आरोना बेफोरखौ जोङो जाफ्लांबा जोंनि देहाया माने खहा जायो आरोना। बिदिखौबो नुनो मोनसै आरो।
औ नंगौ औ नोंथाङा थिखौनो होनदो। जोंनि देहानि लस जायो ओंखायनो जोङो जेसे हागौ ओ बा हमनानै। ना गुरनानै जानांगो ऐसा जोङो ओ थांजों रायलायनाया एसेयावनो दोनथ'नोसै उन उनावनो। गाबोन लोगो मोनफिनगोन दे गोजोननाय थाबाय।